हेल'।
अ नोंथाङा खोनादों ना औ अब अब्ला नोंथाङा दिनैनि आयदाखौ एसे फोरमायना होदो।
अ। दिनैनि आयदाया जाहैबाय सल'बाथानि सायाव आरो गोलेर आरो मोख्रा बे सल'बाथानि सायाव
आरो ओ दे औ नोंथाङा अब्ला बे सल'बाथानि सायाव एसे फोरमायना होदो।
दे होमबा आं बे गोलेर आरो नि थानोसै। मोनसे समाव आर हायना मोनसे समाव ओ गोलेर आरो मो ख्रा बे मानैजों माने मोनसे सल' बा था खोनथानोसै आरो ओ
औ।
फांसे बि बिफाङाव मोनसे समाव फांसे बिफाङाव मासे मोख्रा थायोमोन आरो दैमा सेरनि फांसे बिफाङाव मासे मोख थायोमोन ओमफ्राय बे मोख्राया बे फिफांनि फिथाइखौ जाबाय थायोमोन आरो दंमोन नालाय बिफाङाव बिराद गोदैमोन आरो
औ औ
सानसेखालि मासे उखैहाबनाय गोलेरा माने बेराय बेराय दैजों फैनानै बे फिफां सेराव फैबाय आरो फैनानै मो ख्राखौ नुनानै बुंबाय ए मोख्रा नों जानाय फिथ थाइखौ आंनोबो हर होननानै दाना मोख्रायाबो नुनानै बेनो गोलेरनो फिथाइखौ हरबाय आरो अननानै गोलेरा जानानै मोजां मोनबाय फिथाइखौ गोदै मोनबाय जास जानानै बियो बिजिनोबो लांबावबाय आरो ओमफ्राय दाना बेयावनो बियो फिथाइखौ गाव जाफैयो आरो ओ बिजिनोबो बिनानै लाङो आरो ओमफ्राय दाना सानसे खालि बे गोलेरनि बिजिया एदथ'गोदै फिथाइ थ' मोजांथार होननानै दाना बे फिथाइखौ जाय जाबाय थादों बिनि बिखायाबोथ' बिराद गोदै जागोन होननानै बे गोलेर बिजिया दाना मोख्रानि बिखाखौनो जाहानो होन्नानै गोलेर फिसायनाव बिबाय आरोखि दाना गोलेर फिसाया हाब बेयो बोरै जाथावगौ होननानै माने जानाय नोङा होनदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदि होननायाव बे गोलेर बिज जिया नोङा आं जाथारगोन नोङाबा आं थैगोन होननाय होननानै बुंनायखाय गोलेर फिसाया माने बिजिखौ थैजानो गिनानै मोख्राखौ लें हैबाय आरोखि माने थगायनानै लिंहैनो नागिरबाय थांबाय थांनानै दाना मोख्राखौ बुंबाय सुखे आंना बिजिया नों बिराद गोदै गोथाव फिथाइ हरबाय थानायखाय नोंखौ मोनायाव आला सि जानो लेंंहरदों होननानै लिंहैबाय आरोखि बेबायदि होननानै लेंनायखाय मोख्रायाबो नोंगौ साननानै माने दैयाव बेरायनो मोनगोन होननानै गोलेरनि फिफुङाव बाजोबनानै गलोमो खौ थांबाय ओमफ्राय दाना फै फै फै फैनानै ससे लामायाव गोलेरा खिथाबाय आरो मा खिथाफांबाय आरो माने खारनो हाखानाय नंला होननानै दाना आंनि बिसिया नोंनि बिखाखौ जानोसो लिंहरदों होननानै ओमफ्राय दाना मोख्राया दाना बे गिबाय आरो गिबाबो बियो आरामसे थानानै माने बिखुंनिफ्राय बारजुमालासिनो बियो मा गोलियारनि फिखुङाव थानानै आराम एसे खायदा खालामनानै बाथ्रा बुंबाय आरो हे सुके आङो बिखाखौ बिफां सायावसो गारबोदों दोनखुमाबोदों दाथ' लाबोफायाखै होननानै ओमफ्राय दाना
औ
गोलेराबो नोंगौ सानबाय जाम्बा गोलेरा ओमफ्राय दाना ओ थांफिनबाय लायफिननो थांफिनबाय थांफिननानै बोरि मोनहैबा मालाय मोख्राया फिनजाब बारनानै दालायाव बिफाङाव गाखोबाय आरो ओमफ्राय दाना बिनि उनाव ओ मोख्राया बुंबाय जाम्बा गोलेर नोङो आंखौ एथ' जाम्बा अयनाय खालामनो नागिरदोंमोन होननानै दाना मोख्राया बुंबाय आरोखि मा मानसि मानसि नङा मेम जिबनि बिखाखौबो सोरबा बाहेरायाव दोननो हायो जाम्बा जाम्बा होनबाय आरो मोख्राया ओमफ्राय बिखायाथ' आंनि इयावनो दङ होनदों होनबाय ओमफ्राय दाना नोंजों आं बिदि थगायजानो जाजानो आं थांनो हाया होननानै दिनैनिफ्राय नोंजों आं लोगोबो जाला आं नोंनो फिथाइबो हरला होननानै मोख्राया लोगो जायासै आरो ओमफ्राय दाना गोलेर रा ओ थांफिननांबाय आरोखि बा बे सल'आ बे खिनियावनो जोब्बाय आरो
अ औ अब्ला औ अब्ला औ औ बुंदो
बे सल'नि माने ओंथिया बेनो जाहैबाय माने माने गावनि लोगोखौनो थगायनानै उम बेदि खालामबाथाय माने उनाव लोगोआ गोमाजाबाय। बेहा मोनजानांगौ बे फिथाइ गोदैखौ खौबो मोनजा मोनजानाय नंला। बेबायदि आरोखि ओम ओमफ्राय आरो मोख्राया माने ओ थगायजानाय समाव खैफोदनि समाव जेबो माने हाखा दावरा जायालासिनो माने बियो सान थियै बुद्धि खालामनानैसो बियो माने ओ धैज'जों बुद्धि खालामनानैसो बे गावखौ रैखा खालामनो हादों आरो माने खैफोदनि समाव ओ धैज' थानानै मोजां ओ खैफोदनिफ्राय बासायनो हायो आरो बुद्धि खालामनांगौ बांद्राय हाखा दावरा जानाङा खौ फोरमायदों आरो बे सल'जों
अब्ला नोंथाङा औ नोंथाङा होननाय बायदिनो आंबो मोनसे सल'बाथा फोरमायनो सानदों आरोना नोंथां
औ दे हायोबा एसे फोरमायदो नोंथाङाबो
औ औ माने सल'बाथाया जाहैबाय आङो ओ सासे बोराय बुरै आरो सियाल मा सियालनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों आरो जागोन ना नोंथां
औ जागोन दे फोरमायदो बेखौ खोनासंनो जोबोद आङो ओ मिजिंथिनानै थाबाय
औ माने सासे मोनसे गामियावहाय सानै बोराय बुरै दंमोन आरोना ओमफाय बेयावहाय बेवहाय सियालफोर बिराद दंमोन बे जायगायाव ओमफायो बोराय बुरैयाहाय ओ थारुन गायनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफाय बे थारुन खौ गायनो नागिरनायाव ओ सियालाहाय जेने बा गावसोर जानो थाखाय सियालाहाय थारुनखौ रुनानैसो गायनांगौ होननानैहाय बोराय बुरैखौ होनदोंमोन आरो ना ओमफाय बिनिखायनो बोराय बुरैयाब बो औ बोरै बुरैयाबो जाम्बा जामबि नालाय ओ मोनथियासै ओ इसिनि फाव फान्दायनायखौ बिनिखायनो बोराय बुरैयाबो माने बिसिनि ओ बिसोरनि होननायाव जेनेबा थारुनखौ रुनानै गायनायसै आरो बेबायदि औ औ रुना लानानै ओमफाय बेबायदिनो ओ रुनानै गायनानै दोनबाय बोराय बुरैया गोबां खस्थ'नि गेजेरजों ओमफाय ओ जेब्ला मोनायो अब्ला सियालाहाय ओ गावनि लोगोफोरखौ लानानै बे थारुनफोरखौ बुरनानै बे थारुनफोरखौहाय बुरनानैहाय जाफैजोबो आरो ओमफाय बेबायदिनो औ ओमफाय जाफैनानै जेनेबा बिसोर जाखांनानैहाय ओ खिनानै जेनेबा बे थारुननि जायगायावहाय खिनानै गालांजोबो आरो खिनानै फबनानै गालांजोबो ओमफायो बेबायदिनो बिसोरो खुसि खुसि औ बिसोरो खुसि खुसि जानानै थांसिगोन आरोना बे थारुनखौहाय ओमफायो औ अखानायै अखानायै बोराय बुरैयाहाय ओ थारुनखौ खिलिगोन ना खिलियाखै होननानै नायनो थाङोब्ला ओ बिसोरो नुहैबाय जे थारना गैला ओ बेखौ बुरना नायनायाव बिसोरो खिखौसो नुनो मोनबाय आरो सियालनि खिखौसो औ बेबायद दिनो औ बेबायदिनो नुनानै बोराय बुरैया गो ओ गोबां दुखु मोननाय दुखु मोननायखौ नुनो मोनो आरो गोबां दुखु मोनबाय ओमफाय बेबायदिनो बोराय बुरैया सा ओ सानसे थानानै जेनेबा सानसे थानानै सानसेबा साननै थानानै ओ जेनेबा बिसोरखौहाय बेसोरखौहाय सियालफोरखौहाय ओ जेनेबा ओ फानदाय औ खिथेर लाफिननो थाखाय औ औ खिथेर लाफिननो थाखाय औ बिसोरो ओ सियालखौहाय इदिनो लिंहरो आरो ना ओ मा होननानै लिंहरोमोनथाय औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
बिसोरो माने आलासि जानो लिंहरदोंमोन आरोखि, आलासि ओमफ्राय ओ आलासि जानो लिंहरनानै न' सिङाव माने दर फांथेदों आरो द दर आलासि जानो लेंलांनानै न' सिङाव दर फांथेनानै
औ औ
उम माने बिसोर बुदों आरो
उम
आरो बिनि अनगायैबो माने बुरायखौ थैबाय होननानै मोनसे बिसोर खायदाबो खालामदोंमोन आरो बोराया गाबफ्लालायदोंमोन ओमफ्राय दाना माने थैबाय सानबाय नालाय सियालफ्रा ओ गोथैखौ ओ ओ गाफ्ला ओमफ्राय थैबाय साननानै गाबनायखाय थैबाय साननानै सियालफ्रा फैबाय ओ मोनजासिगोन साननानै ओमफ्राय फैनायाव माने
उम
नायनो फैनायाव माने सिङाव न'सि सिङाव नायहैनो थिनबाय बोराया नायहैबाय न' सिङाव ओमफ्राय हाब्बाय सियालफ्रा ओमफ्राय दर्जाखौ फांथेनानै दोनबाय आरो दरजाखौ फांथेनानै ओमफ्राय दाना थ' खन लानानै दुबादुब दुबादुब बिसोर बुजाबाय सियालफ्रा बिदि खिथेर लाफिनदों आरो बेबायदिनो
आरो औ नोंथाङा नोंथां होननाय बायदिनो जेनेबा बेयावहाय ओरैबो होननाय नुनो मोनदों आरो। खोनादोंना नोंथाङा? औ। औ माने नोंथाङा होनलांबाय दानिसो जेनेबा बुरैखौ थैनाय बायदि खालामफ्लानानै सियालखौ ओ फैहोनाय इदि खालामदोंना? ओ बेयावहाय जेनेबा औ ओरै सल'खौ जोङो खोनानो मोनदों आरो ना जेनेबा ओ बुरैयाहाय मासे हाब्बायहाय बोराय ओ मानै हाब्बायहाय बोराइ इदि होनलायनायखौहाय जोङो बे ओ सल' आवहाय खोनानो मोनदों आरोना नोंथां नोंगौना नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ बेबो इदिमोन।
ओमाय माने बिदिखौ बिदिखौ खोनानानै बोरया ओ जेनेबा म जेब्ला सियाला हाबजोबो अब्ला बियो दरजाखौ फांनानै बुसिन बुसिन बुनानैहाय ओ सियालफोरखौ बुथारदों आरो नोंथाङा होन्नाय बायदिनो औ। बेबायदिनो जोङो सियालनि औ सियालनि आरो बोराय बुरैनि सोमोन्दै सावरायनो हायो आरोना नोंथां
औ औ औ। बेबायदि सल'बाथा गोबां रो खोमनि दङ जेनेबा बेफोरबायदिनो माने गोदोनि समाव बोराय बुरैया ओरै गथ'फोरनि खिथायोमोन आरो बेबायदि सल' थाफोरखौ
औ खिथायोमोन खिथायोमोन औ।
बिलि समाव जिरायनानै जिरायोबा
औ औ ओरैनो थानाय समाव नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ औ।
होमबा दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ दोनथ'जागोन दे नोंथां औ दे।
एसेनोसै।
उम एसेनोसै।